हेल'
हेल' नोंथां
औ नोंथां
दसे सम रायलायनो हागोना नोंथाङा
औ हागोन हागोन
अ आओं दायो ओ सानफ्रोमबोनि जिउनि सोमोन्दै रायलायनो सान्दों
औ औ जागोन
सामफ्रोमबोनि जिउ होनबाथ' मिथिखायोआनो दैलि लाइफ खौ जेनेबा सानसेयावहाय मानसिया फुंनि सिखारनायनिफ्राय मोनानि उन्दुजासिम मा मावो मा मावा बे बेनि सोमोन्दैनो दसे रायलायनो सानदों
औ
जों आङो गिबियावनो फुङाव सिखारो फुंनि बा बाजियाव सिखारनानैहाय फुङाव मोखां आथिं आखाइ सुखांनायनि उनावहाय आङो फुङाव फुंनि गोजोन बार जाब बा निहोर जानो थाखाय बायेरायाव बा लामा एबा बबेबा फोथारावहाय थाङो बिनि उनावहाय आङो थाबायखांनायनि उनाव जेब्ला दसे सम थाबायहैनानै फैफिनो आरो फैफिननानैनि उनाव दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै फुंनि बिजाब फरायो दसे बिनि उनावहाय फुंनि बिजाब फरायनानै साहा लोङो साहा एबा मेथाइ जायो बिनि उनावहाय दसे आरो लेखा फरायफिनो बा बिजाब फरायफिनो बिनि उनावहाय बिजाब फरायखांनानै दसे गोबाव फरायखांनायनि उनाव सानजौफुनि जानाय आदारखौ जायो जिनै बा जिसे रिंगायाव बिनि उनावहाय जेब्ला जिनै एबा जिसे रिंगायाव आदार फुंनि सानफुनि जानाय आदारखौ जाखांनायनि उनावहाय दसे जि एबा जिबा मिनिटसो आरोबाव दसे सम बिजाब नायफिनो बिनि उनाव बिजाब नायखां नायनि उनावहाय बेलासिनि बारहावा एबा गोजोन सुदेम बारखौ जानो थाखाय आ बाहेराव लोगोफोरजों एबा आं हारसिङैनो थाङो बिदिनो सा एबा बिदिनो बायदिसिना माखासे बाथ्रा राखयलायखांनायनि उनाव जेब्ला गोसोखौ रेजें मोन आरो खरखौ मोनखांनायनि‌ उनाव जेब्ला आङो गावनि थाग्रा खथायाव फैफिनो बिनि उनावहाय थाग्रा खथायाव फैखांनानै जेब्ला आङो आथिं आखाइ सुखांनानै आरो माहोनो मोनासिम मोनासिनो बिजाब फरायो बे बिजाब फरायखांनायनि उनावहाय बिदिनो दसे गोबाव बिजाब फराय फरायखांनायनि उनाव आरोबाव मोनानि जा जाग्रा आदारखौ जायो बिदिनो गु बाजि बा गु थामजि बाजियावहाय आङो मोनानि जाग्रा आदारखौ जायो बिनि उनावहाय जेब्ला आदार जाखङो बिनि उनाव दसे बिदिनो जि एबा जिबा मिनिटसो थाखांनायनि उनाव आरोबाव बिजाब मोनानि आरोबाव उन्दुजासिम बिजाबखौ फरायो बिनि उन आरो जोङा गोबाव बिजाब फरायखांनायनि उनावहाय मोनानि जिनै एबा जिनै थामजि बाजियावहाय आङो उन्दुयो बेबायदिनो माने सानफ्रोमबो आंनि जिउनि सानफ्रामबो दैलि लाइफ होननानै बुङोब्ला बेखिनियानो जायो आरो जेनेबा आं माब्लाबा समाव बबेबा बबेबा समाव बा सानजौफु समाव बा मोनाबिलि समाव दसे माहोनो दसे दसे आरोबाव गोबाव एबा मालाबा समाव गोबाव जायोब्ला आङो थाग्रा खथायावहाय गोबावै सौफैयो अब्ला आङो मोनानि जानानै दसे समानानै लेखा खौ फरायनाय जायो बेनि उनावहाय जेब्ला आङो फुं फुंनि थाबायनो थांनाय समावबो माहोन जा गोजोन एबा सुदेमबार फुंनि निहिर जानो थाङो अब्ला आं गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनो आरो बेफोरबायदि थाबायनो थाङोब्ला माहोन गाव गावनि देहा खौबो थाजिम मोनो आरो गोजोन मोनो आरो माखासे बेमार आजारफोराबो हामो होननानै जों बुंनो हायो मानो होनोब्ला बेफोरबायदि थाबायोब्ला फुंनि बारखौ मोनजायोब्ला बा मोनाबिलिनि बार सुदेम गारखौ मोनजायोब्ला जों देहाखौ थाजिम मोनो बा मोजां मोनो आरो माखासे खरवाव एबा गोसोआव जेंना थानायफोरखौ एबा गिलिर जानायफोरखौ जोङो होखारनो हायो होननानै जेबो माने मिथिनो मोनो माने बेफोरबायदिनो आंनि सानफ्रामबोनि माने दैलि माने लाइफा बेबायदि बिदिनो बारलाङो दा नोंथाङा नोंथांनि दैलि लाइफनि बागै माखासे खोथाफोर बायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां औ नोंथाङा जेनेबा सानफ्रोमबोनि जिउ नोंथाङा नोंनि सानफ्रोमबोनि जिउनि सोमोन्दै आंनो फोरमायलांबाय नङा होनोमबा नोंथां
औ
औ बेनिखायनो आंबो मा आंनि सानफ्रोमबोनि जिउनि सोमोन्दै नोंथांनो आं फोरमायलांनो नागिरबाय नोंथां गिबियावनो आङो फुङाव फुङाव सिखारनानै जेनेबा बिदिनो नै बा थाम आव आङो फुंनि बिदियाव सिखारग गिबियावनो आङो मा बिजाब फरायग्रोगोन बिजाब फरायग्रोनायनि उनाव आङो बिदिनो सयथा बा सयथासो सोआव आङो गिबियाव न'नि मोसौ बा बोरमा बेफोरखौ आङो फोथाराव खायग्रोगोन खायनानै आङो बेयावनो मोजाङै निहिर निहिर गानो मोजां मोनो नालाय फुङावनो बेयावनो आं थाबायनायजों लोगोसे मोसौ होलांनायजों लोगोसे आं निहिरबो गाना गाननानै मोजां मोनो बेजों लोगोसे आङो मोसौ खाखांना बा बोरमा खाखांना फैनायनि उनाव आङो दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै गिबियावनो आङो मा सा लोंग्रोगोन साहा लोंग्रोनायनि उनाव बिदिनो दसे बिमाबा बिफाफोरजों दसेनो रायज्लायसिगोन रायजलायखांनायनि उनाव आङो जयैनो ओंखाम जागोन ओंखाम जानायनि उनाव आङो बिदिनो जेनेबा बे दसे ओंखाम जाखांनायनि उनाव आं बिदिनो गामि बा न'फ्रावनो थानानै आङो बिदिनो गामिनि माखासे माखासे सुबुंफोर फैयोब्ला बा बिमा बिफाफोर थायोब्ला आं बिमाफोरजों रायज्लायनानै नानै‌ जोबोद गोजोननाय मोनो अब्ला सानजौफु समावबो आङो न'निनो मोसौ बा बोरमाफोरखौ फोथाराव दोस्लायहैनो थाखाय आङो सानजौफुआव थाङो बेजों लोगोसे सानजौफुआव मोसौ बा बोरमाखौ दोस्लाखांनायनि उनाव आं न'आव फैफिननायनि फैनायनि उनावहाय आङो ओंखाम जागोन ओंखाम जानायनि उनाव जेब्ला बेलासि जायो बेलासि जानाय टाइमाव जेनेबा गावनि देहा बा गावनि सोलेर बेखौ आङो जेनेबा फोथार बेबायदिनो फिल्ड बा बिदिनो लामाफ्रावहाय आङो खारनो खारनानै मोजां मोनो बा गावनि जिउखौहाय मोजां माने खालामनो थाखाय आरो बेबायादिनो बेबायदिनो फैनानै न'आव फैनानै आङो बेबादिनो बिमाबा बिफाफ्रा जेनेबा मोसौ बा बोरमाफोरखौ लायाब्ला आङो बेखौ लायनानैहाय न'आव खाफैगोन बिनि उनाव बेबादिनो दसे थानानै आरो बिजाब फरायबावो आरो बिजाब फरायखांनायनि उनाव जयैनो ओंखाम जागोन ओंखाम जाखांनायनि उनाव बेबादिनो उन्दुनायनि लाहार फाहार खालामो आरो नोंथां
औ
औ बेबादिनो आंनि सानफ्रोमबोनि जिउआ बेनो नोंथां नोंथांङाबो जेनेबा सानफ्रामबोनि जिउनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा बुंलांबाय मा खालामो मा खालामा थिक बेबायदिनो जेनेबा आंबो आंबो आंनि जे सानफ्रोमबोनि जिउनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायबाय आरो नोंथाङाबो जेनेबा सानफ्रोमबोनि जिउआव बेबादिनो जेनेबा माखो खौ बांसिन सानावहाय मा खालामनानै मोजां मोनो मा बेबादिनो नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना मा खालामनानै मोजां मोनो नोंथाङा
औ हागोन नोंथां बांसिनै आङो सानावहाय होननानै बुङोब्ला बिदिनो सानावहाय मुभि नायनानै थांयो थानो मोजां मोनो ओमफ्राय बिनि अनगायैबो मुभि नायनायनि अनगायैबो माखासे जेनेबा बिदिनो खन्थाइफोर लिरनाय बा बिदिनो बायदि रोखोमनि जेनेबा बिजाब फरायनाय बायदिफोरखौ आं मोजां मोनो
औ औ
बेबायदिनो आरोबाव गामियाव थायोब्ला माने लोगोफोरजों सानावहाय दंफां साया एबा सायख्लुमावहाय बायदि रोखोमनि बाथ्रा माने रायज्लायनो आं मोजां मोनो आरो बेनि अनगायैबो सानाव जेब्ला गामियाव थायो अब्ला बिमा बिफाजों रायज्लायनाय बा बायदि रोखोमनि बाथ्रानि सायावहाय रायज्लायनाय बा नखर न'खरनि सोमोन्दै रायज्लायनाय बा गाव गावनि सोमोन्दै फोरमायनानै लानाय बा माबा मोनसे बिदि आयदानि सायाव रायज्लायनाय रायज्लायनो आं जोबोर मोजां मोनो आरो बेनि अनगायैबो जेनेबा आरोबाव जेनेबा सानावहाय आङो बिदिनो माखो माखासे जेनेबा गामिफोराव थानाय लोगोफोरजों गामि खाथि एबा सोरनिबा मा होनो बबेबा दुब्लि एबा फोथार एबा लामाफोराव गिदिंलाबाय नो मोजां मोनो दा नोंथ नोंथाङा आरो नोंथांनि दैयलि लाइफनि गेजेराव माने बबे माने बबे मोन मोनसे समनि खामानिखौ बांसिनै मोजां मोनो
औ औ हागोन नोंथां नोंथां बुंनाय बादिनो जेनेबा नंगौ आंबो बेबादिनो बिजाबफोर जेनेबा सुंद' सल' सल'माफोर बेफोरखौ माने ओरैनो थानाय समाव जोबोद मोजां मोनो आरो फरायनो आरो बेबादिनो खन्थाइ खन्थाइ लिरनोबो आं जोबोद मोजां मोनो नोंथां
औ
औ आरो दायोथ' मा दैज्लां बोथोर दायो दैज्लां बोथोर समाव गोबां माने फिथाइ-सामथायफोर मोनजायो नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ
औ बे बोथोरावहाय माने गोबां खान्थालानो जा थाइजौआनो जा बेबायदिनो गोबां माने जानो जोबोद मोजां मोनो आरो गोथावबो मोनो बेखौ आरो गासिबो जाखायो नङा होनबा नोंथां बर'फ्रा
औ
औ दायो बे समाव जोङो बेबादिनो ओरैनो थानाय समाव लोगोफोरजोंबा बेबायदिनो गामिफ्रावाय माने जोङो ज' ज'यै थाइजौवाफोरखो खाजि लागायनानै जोङो जानो जोबोद मोजां मोनो आरो
औ
औ आनारसाबोथ' जोबोद गोथाव नङा होनबा नोंथां आनारस खौबो जानो जोबोद गोथाव मोनो नोंथाङाबो जाखायो जानो हागौ आनारस थाइजौफोरखौ खान्थालफोरखौ
जायो
औ औ गोथावना नोंथां जानो
गोथाव दहाय सालायदो लादों
ए
बेनो बेखिनियानो जेनेबा सानफ्रोमबोनि जिउनि सोमोन्दैथ' नोंथाङाबो गोबां बुंलांबाय आरो आं आंनि जेनेबा आंनि मिथिनाय बेखौबोथ' आं नोंथांनो फोरमायलांखाबाय
नंगौना नोंथां
औ नंगौ
औ
दै
औ होनबा मा नोंथां
ओ दैलि ला लाइफनि बागै दाथ' आं नोंथांनि बागै मिथिबायानो एसे एनैब्लाबो बा नोंथाङा एसेब्लाबोथ' फोरमायनानै होबाय
औ औ
बेखिनियावनो जोंनि रायलायनायखौ दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां
औ औ